हेलौ
औ नोथां खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा?
अ नोंथां नै जिरनानै दङ
बा आं नोंथांजों मोनसे टफिक लानानै फैदोंमोन माने बे टपिकनि सायाव एसे गुवारै सावरायलायनो साननानै
औ औ
होमो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथा हागोन।
अ माने नोंथां ओ जोंहा बर' समाजाव ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागैथ' मिथिखागौआनो जानो हागो। दा बे नि गेजेर दाउनो जोंहा अमाखो बर' माहारिफ्रा माबादि फिसिनानै दासिमबो माने सोलिबोबाय दं बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन
दा बुंनायसाय नोंथाङा माबाफोर बिदिनो जा मिथिगौ
उम दे
उम
उम दा नोंथाङा सोंनाय बायदि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो संसार जानायाव बर'फोरा अमा फिसिनानै नो न'खर दाबोदोंमोन दा बे न'खर दाबोनायाव अमाखौ मारै फिसियो बेनि बागै फंनैसो फोरमायना होन जोंहा अमाखौ गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा ओ फिसिबोदों दा बे अमा फिसिनाया ना अमाखौ जोंहा ओ माइ सौवनानै मोननाय गुन्दै बेजों लोगोसे जोंनि ओंखाम खालाय बायदि रोखोम बा थास रुनानै गुन्दैजों लोगोसे लगायफानानै जोंहा अमाखौ फिसिबोदोंमोन गोदोनिफ्राय दा बेबायदिनो फिसिनाय जायो ओरै गुन्दै बेजों लोगोसे थास रुनाय आरो माब्लाबा समाव थास मोनबाय थायाब्ला थालिरखौनो दानग्लिनानै रुनानै माइरंजों एंखुरजों बिदिबो जों अमानो जाहोबोनायखौ नुबोदों आरो जोंहा ओ मा होनो बर सुबुंफोरा बे अमा फिसिनानैनो गोदोनि समाव बा दासिमबो गोबां न'खर सुंबोदों न'खर सालायबोदों ओ बुंनो थांङोब्ला गोदोनिफ्राय दासिमाव जोंहा अमा फिसिनायनि आदब खायदाफोराबो गोबां सोलायबोबाय जोंहा अमाया मोनसे रोखोमनिल नङा अमाया मोननैसो रोखोमनि दङ जेराव जोंहा बेखौ ओ सालानि अमा बा फार्मनि अमाबो बुंनाय जायो माखा ओ खायफाखौ खायफाखौ जोंहा लकेल अमा जों जे जायखौ फिसियो बेखौ लकेल अमाबो बुङो ओ जोंहा लकेल अमाखौ फिसिनानै फानजानायसिम ओ फानजानायसिमाव जोंहा गोबां सम नांगौ जायो। ओ खमैब्लाबो जोंहा से बोसोरखौ से बोसोरसोफ्राम समखौनो जोंहा नांगौ जायो नाथाय दानि जोंहा जाय सालानि अमा होनो बेखौ जोंनो एथबां सम नांलिया। औव द' द' दानसोयावनो जोंहा अमाखौ फाननानै ओ रां आरजिनो हायो जाय अमाखौ फिसिनायनि माखासे गोदान टेकनिक आदबफोर दङ उम जायखौ जेराव जों नुनो मोन बिदिनो बेला सालानि अमाखौ ओ जाहोनो थाखाय आदार मोनसे जोंहा ओ गोदान आदबजों बानायनाय आदार जायखौ जोङो अमानिनो दाना महरै मिथिनाय जायो जेराव बेयाव रासायनारिक मुवा बायदिसिना केमिकेल बायदि बायदि रोखोमनि मिलायनाय मोनसे अमानि जाग्रा थायो दा बेखौ बेखौनो अमानो गोरानै जाहोनाय जायो दा बे ओ सालानि अमानो बे गोरा नै जाहोनायनि खार'नाव आरो जोंहा बे जा-जानाय आदाराव गोबां बिटामिन रासायनारिक बायदि दि रोखोमनि ओ खेमिकेल मिक्स जाजो खालामनाय खालामनायखाय बेवहाय गोबां बिटामिन थायो आरो अमाया बेखो जानानै गोबां थाबैनो ओ गिदिर देरो आरो थाब थाब देरनानै थाब थाब फाननानै जोंहा ओ न'खर समाजाव ओ न'खर संसार जानायाव थाब रां ओ आरजिनानै ओ मुलाम्फाखौ मोननो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा ओ जोंनि लखेल अमाखौ फिसि फिसिनाय समाव जोंहा से बोसोरफ्राखौनो नांखागौ जायो आमफाय बेयावहाय ओ जोंहा सालाननि अमा फियोब्ला द' दानसोयावनो द' मासावनो जोङो मोननो हायो नालाय गोबां सम रैखा जायो ओ बे गोबां सम रैखा जानायाव बै माखासे रैखा जानाय समावनो जोङो आरो फिन गोदानै जों अमानि ओ आबाद बा अमा खौ जोङो फिसिनानै आरो खनसेबाव मोननो हानाय जायो। रासायनारि मुवा गैयैनि जाउनाव जोंहा बर'फोरा बा गो बर'फोरल' नङा गोबां सुबुंफोरानो गोदोनि समाव बांसिनै नुनो मोनदों जे थास' हानानै आरो लोगोसे जोंहा माइरंनिफ्राय सालिख'नानै मोननाय एंखुर बेजों ओ थास' आरो एंखुरजों जोंहा रुयोमोन रुयो दासिमबो रुयो ओ रुनानै बे रुखांनायनि उनाव जोंहा अमानि गुन्दै माइ सौनाय माइरं सौनायाव जे गुन्दै ओंखारो बे गुन्दै गुन्दैजों ओ थास' रुनायजों लगायनानै अमानो होयो अमाया जायो नाथाय अमाया देरनो थाखाय एसे सम नांगो जायो आरो। ओ दानि गोदान टेकनिकेल जेन'बा जोंहा फार्मनि अमा जायखौ बुङो बिसोरनि थाखाय बेखौ होनाय जाया बिसोरनि थाखाय एक्सट्रा जोंहा आदार दंखायो ओ बाजाराव मोनग्रा आदार बेखौ हैनाय जायो बिदिनो दा नोंथाङाबो गोदोनिफ्रायनो खोनाबोबाय थाखादों जानांगौ अमानि अमाखौ फिसिनाय आदब खायदाफोरखौ दा नोंथांमोननिखैबो अमा फिसियोब्ला आरो अमाखौ माबायदियै फिदो आरो गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि सोलायबोखो बैफोरखौ नोजोर होनानै फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां दा जेरै बायदि नोंथाङा होनदों बेफोर गासैबो नंगौ बाथ्राया बेफोर। माने गोदोनि समाव अमा फिसिनाय आदब फोर एसे आलादा आरो दानि गोदान मुगायाव अमा फिसिनाय आदबफोरा एसेबाबो आलादा जायो आरोना।
औ
गोदोनि समाव बिदिनो अमा फिसिनायफोरा जाहैबाय ओ माइ दा नों नोंथाङा जेरै होनदों माइ सौनानै मोननाय गुन्दै आरो माइरं एबा एंखुरफोरखौ जोंहा ओंखाम संनानै बे गुन्दैजों लगायनानै अमानो होनाय जायोमोन बा बांसिनानो गोदोनि समाव इदि बारा माबा संनाय जायामोन बायदि मोनदों आङो। ओ बिसोरो माने गावसोर जाखांनानै गारनाय खालाय बस्थु ओंखाम आरिफोरजों ओमफ्राय माइरं रन्दैजों जुजाइ बा गुन्दै बेखौ लानानै जोंहा लगायनानै अमानो होयोमोन आरो। दा बे मालाबा समाव आरो बे गुन्दै आरि ओंखाम खालायफोर मोनाब्ला जोंनियाव ओ थास' बिलाइ हानानै बा थालिर मोदोम बै आरिफोरफोरखो हानानै।
उम
अमानोज जाहोनाय जायोमोन आरो थास'खौ जोंनिया सं- संनाय जायोमोन आरोना। दासिमबो गोदान मुगायावबो बेबादिनो नुनो मोनो अमा फिसिनायनि बेलायाव जोंहा थास' जों माइरं एसे होनानै बेखौ ओंखाम बायदि संनानै जोंहा गुन्दैजों लगायनानै जाहोनाय जायो अमानो। दाथ। थ गो जोंहा गोदान मुगायाव ओरैबायदिबो नुनो मोनो अमाखौ माने फि अमा फिसिनायनि अनगायै अमायाव ओ जोंहा। माबाफोर बेमार आजार जादों नामा बेफोरखौबो खोब मोजाङै नोजोर लानानै माखासे धाना एबा मुलिफोरबो जाहोनाय जायो जोंहा अमाया मोजाङै मोजां देरो जाहाथे। बा फिलौ आय दि जादों नामा बेफोरखौ लानानै जोंहा डक्टरनियाव थांनाय इ बिदिनो मुलि आरि लाना फैनाय जायो आरो खायफा। खेब। फा मानसिफोरा मा खालामो माने अमाखो एसे मोजाङै देरगौबा नायनानै माखासे रासायनारि मुलि बेफोरदिबो होनाय जायो आरोना आइफा आरो माखासे धाना होनना बुंनाय जायो बेफोरखौ होनायाथ' होयो बांसिनानो होयो बायदि मोनो आङो। दानि गोदान मुगायाव दाउ गोदोनि समाव अमा फिनाय आदबफोरा एसे गोदोनि मुगाजों सोलिबोबाय थानाय मोनसे हारिमु बा आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिबोनाय बे आरोना बेयो दासिमबो बर'नि गेजेराव सोलिबाय दोङो। मोनसे आंगो आसार खान्थिथ' ओ हारिमु बायदि अमा फिसिनाया बर'नि गेजेराव न'खर आरि सालायनायाव मोनसे जर'खा गोहोम खोलैबोदों आरोना माने बर'हा न'खर संसार जालांनायाव हेफाजाबबो होबोदों गोबांनो बे मोनसे फालांगि बायदि जायो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव अमा फिसिनाया दा नों नोंथाङा माबाफोर मिथिनो दंबावोबा बुंनो हागोन दे।
अ नों राङाबोथ' उम अमा फिस बिनि बागै माखासे खोथाफोरखौ बुंफोरना होबाय दा जाथ'सिगोन नोंथां समाबो जाबाय दा नोंथांनिसिम दसे सम होनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एसे बिनि बागै फोरमायथिना होनो हानाय थाखाय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा ओं दे।